हेलौ नोंथां ।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दङ नोंथा जिरायनानै।
खबरफोरा मोजांना नोंथां?
खबरा मोजांथ' दे नोंथां आंना । नों मा खालामबाय दं नोंथां?
दङ आंबो बिदिनो जिरायनानै ।
औ।
नोंथांजों आङो ओंखाम जाखांबाय नोंथां ।
अह।
नोंलाय।
आंबो जाबाय नोंथां।
उम। नोंथांजों आं फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरनाय जादोंमोन।
औ दे बुंलाय नोंथां। नोंथां
औ ओ जोंनि। आइजोफोरा ओ न'खरखौ माबादि ओ सलायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां उम बुंनो थाङोब्ला। जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफायनो ओ जोबोर खस्थ' बा खस्थ'यै माने न'खरखो स सोलिबोदों आरो ना नोंथां। दिनैसिमबो माने बर' आइजोफोरा ओरैनो जिरायनानै थायाखै आरो नोंथां। उम। माने बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि खामानि। बा जेरै दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै हिसान दानानै गोबां बेफार फालांगि खालामनानै ओ गावनि देहाखौ होसोमनानै खस्थ' खालामनानै न'खर सोलायबोगासिनो नोंथां। दासिमबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोबोथ' गो गोदो मावखायोमोन नालाय दासिमबो जोंनि बर' आइजो फोरा बिदिनो जिरायनानै रावबो थाया आरो नोंथां। माने बेफार फालांगियानो जा बा अबावबा हाय सिरा खामला मावनायानो जा गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि न'खरखौ माने सामलायलाङो आरो नोंथां। गोबां आइजोफोरानो जेरै ऐ दाउ अमा फिसिनानै आरो बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजियो। रां आरजिनानै गावनि न'खरनि नांगो जा जानाय बा फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै फरायलांहोनो हानाय बे गोहोखौ बर'आइजोफोरा लायो आरो। गोबां आइजोफोरानो दाउ अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हादों। लोगोसे न'खरखौ सामलायनायजों लोगोसे गावनि गथ'। द फरायनायावबोनानै रां
औ।
औ।
दखान गला होनानैबो। गोबां आइजोफोरानो बा फान दखान बा सा दखान। दखान होनानैबो गोबां आइजोफोरा। गोदोनि बायदि नंला गोदोनाथ। अनलाइनमोन नालाय बेफोर फालांगियानो दा जुगाव। दखनाफोरखौबो गस्लाफोरखौबो अनलाइनजों फालांगि खालामनानै। रां जिनो हायो बर' आइजोफोराबो। आरो लोगोसे। बे रां मोननायजोंनो नखरखौ सालायलांनो हायो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोरा।
औ।
रावनिबो सिंङाव बा रावनिबो गेजेन जानानै थायाखै दासिमबो गाव गाव। गावनो खस्थ खालामनानै गाव गावनि नखरखौ सालायनानै।
बे आइजो मानसियानो आइजो सुबुंआनो। ओ बेफार फालांगि खालामनानै बा हाय। निजिनि नखरखौ सालायलांगासिनो दं आरो नोंथां।
फोरानो बा गोबां आइजोेंफोरानो अनलाइन जा बेफार फालांगि खालामनायबो। ओ दानि मुगायावथ अनलाइनजों गोबां बेफार फालांगि खालामनो। रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो दखना गामसा। फालांगि खालामनायनि अनगायैबो गोबां ओ मोखांङाव लानाय फाव। फालांगि खालामनानै बर' आइजो। फोरा गोबां रां आरजिदों आरो बे रां मोननायजोंनो नखरखौ। सालायलांगासिनो दङ आरो नोंथां।
औ।
नोंथांङाबो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन। माहारि होनोब्ला जोंनि। औ एसे मोननो हायो बिदिनो बेफोर रांफोरजोंनो जों बिदिनो जों आइजो माहारिया ओ जि दानानै एबा जों जि सिलायनानै बिदिनो जौ फोर सेरेब ओ एबा बेफोर
औ औ।
उम बिदिनो ओ गोबां ओ बिदिनो अमा लानानै फिनानै ओ बिब्दिनो जोंनि या गथ' गथाइफोरखौ फोरोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै औ ओ ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि आइजो माहारिया जिरायनानै जाया। ओ गोबाङानो जिरायनानै जाया। बिदिनो दैलां बोथोर ओ हाजिरा होयो ओ बिदिनो मेसें बोथोराव ओ सबाय नानै ओ गुबुननियाव हाजिरा मावहैयो बेफोरखौ फु नों थाखाय बिदिनो ओ आइजो माहारिया ओ गुबुननि नखर नखर थांनानैबो ओ खस्थ' मावनानै ओ नखर सालायनो गोनां जायो जुदि सा गोबां रोखोमनि दखान एबा बेफार फालांगि होनानै नाय हाथाय ओ बिमाफोरा गोबां दखान बिदिनो होनाय जायो नख खरफोरखौ सालायो जोंनि नखरखौ बिमाफोरा बिदिनो सलायलाङो ओ बि दिनो जि दानानै जिखौ फानो बिदिनो फाननानै फैसा ओ रां रुफा मोननाय जायो आरो बिदिनो ओ
बायदिसिना ओ फाननानै जोंनि नखरखौ बिमाफोरा सलायो आरो आइजो माहारि या बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो दानिया बिदिनो जिरायना जायैया जाबाय आइजोफोरा गोबां बुजिग्रा जाबाय बेनिखायनो गाव गाव खस्थ' खालामो बिदिनो ओ जि दखान होयो बिदिनो जि सिथाबनानै बिदिनो जि दानानै नख एसे होदो हेल' नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो औ।
उम जों
ओरैनोथ आंबो जिरायनानै थाया नोंथां। औ। दानि जुगावथ' गोबां गोनोखोआरि जुग नालाय नोंथां
औ।
बे दानि जुगाव माने गोबां मुलाम्फा ओ दानि जुगाव माने ओ ओरै बिसना जाहैबाय बर' आइजोफोराबो ओ थाबायनानै बा साइकेलजों बेफार फालांगि खालामला दानि जुगाव ओ गोबां ओ गारि मथ'र जाबाय नालाय नोंथां बेनि खायनो। आइजोफोरनि थाखाय बेफार फालांगि खालामनो खुबिदा जाबाय आरो बेनिखायनो बे आइजोफोरा खस्थ' खालामनानै गोदोनि बायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै आयथेंजों हान्था मेला खालामनानै खस्थ' खालाम माने बेफार फालांगि खालामला नोंथां दानि जुगाव। ओ एसे ओ गारि मथरनिबो बांबाय नालाय ओंखाय बेफार फालांगि खालामनायाव एसे बेफोरनि थाखाय बिनिखायनो बर' आइजोफोरा दानि जुगाव रावबो ओरैनो जिरायनानै थाया। ओम मोनसे नङा मोनसे गाव आखायाव खामानि लानानै बा गावनि न'ख खरखौ मायदि सलायांनो हागोन मा बाय दैदेनलांनो हागोन बेखौ माने सानो आरो नोंथां साननानै गाव माने मोनसे नङा मोनसे खामानि बा थांखि लायो बर' आइजोफ्रा, ओ जोंनि बिमाफ्रा। उम फिसाफोरखौ माबायदि दैदेनलांनो हागोन न'खराव माबायदि गोजोन लाबोनो हा गोन बिखो सानो आरो जोंनि बर' बिमाफोरा। बिदि साननानै ओ औ ओ दाउ अमा फिगोन बिदिनो मोसौ लागोन फिसा बाराय होगोन फिसा जाहोगोन दाउ दाउ लाबोला बिदैनिफ्राय फिसा मोनलाङो नालाय नोंथां, ओम बिदिनो ओ फिसा बिनि फिसा बिनि फिसा बारायनानै बिखौनो माने ओ फानफिननानै बा बेफार खालामफिननानै बर' आइजोफोर फोरा माने रां लाबोफिनो आरो रां लाबोनायखौनो बे नख'राव ओ न' सामलायनायाव माबाफोर गैया जादोंब्ला न'खराव थाव संख्रि गैया जादोंब्ला बे बर' बिमाया बा बर' आइजोआ बे दाउ दाउ बेफार खालामनानै मोनबोनाय फैसाजोंनो बायना लाबोनानै बे न'खराव माने नांगौ खो सुफुंना लायो आरोना नोंथां। आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफोराथ' गोबां टेक्नल'जि गोबां साननो गोरों आइजोफोराबो दानि जुगाव गाव लेखा फरायावबो ओ रोंखा राखा जाबाय नालाय नोंथां। बेनिखायनो ओ दानि मानसिफोरा रावबो ओरैनो जेननानै थाया। ना नोंथां।
नोंथां।
खिनियानो नोंथां।
बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै
औ दोनथ'नोसै नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय। औ उनाव लोगो मोनसि